औ नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथांङा?
आं ओरैनो दंथ'यो नोंथांह
औ फ्रि ना नोंथांङा?
औ औ फ्रि
औ दायो सानजौफुनि खाजा जाखांबायबा होमबा?
औ औ जाखांबाय
औ जोंङो जोंनि माने मा होनो आइजोफोरा मोजां मोननाय मोनसे खामानि जेनेबा जों कुकिं खालामनानै मोज मोजां मोनोबा जोंङो बे कुकिं खालामनायनिफ्राय जों मालाबाबोथ' बारग'नो हाया सम सावनायनिफ्राय जों बेनि बागै सावरायनो होननानै आंङो माने नोंथांनो कलखौ खालामनाय जा जादोंमोन आरो जों संनाय खावनायनि बागै सावरायनोसै होननानै दसे जि मिनिटसो
औ जागोन औ जागोन दे।
औ थ' जोंथ' संनाय खावनाय होनबाथ' जोंङो माल्लाबाबो जोंङो संनो खावनो रोंङोब्लाथाय जों माने मालाबाबो बारग'नो हा या रों मा होनो जों संसार जाबाथ' आरो संनाय खावनाय ओंखाम संग्रानिफ्रायनो नोंङो मालाबाबो सुतिखौनो मोनखाया आरो। थ' जों संनो खावनो जोंङो आइजोफोरा मोजां मोनाबाबो मोननांसिगोन।
सानफ्रोमबो जोंङो संनांगोन जाहांगोन बयखौबो न'खरनि मानसिफोरखौबो बा जों गावबो बयबो जानानैसो थांनानै थाखायो नालाय संनाय खावनाय होनोब ब्ला ओरैनो जोंनि बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रिफोरखौ नोंथांङा मा माखौ संनो रोंङो जेनेबा दोरोंङारि ओंख्रि होनना बुंङोब्लाथ' सबायाइ, साम', अनला दाउ बा नाफाम बाथोन ओ ओमफाय नार जि अमा बेफोरनो जाहैबाय नालाय।
औ औ
थ' बेफोरनि गेजेराव नोंथांङा गासैखौबो संनो रोंजोबो नामा?
ओ नोंथां आं गासिखौबोथ' रोंजोबा आरो नाफामखौ आं बर' मानसि जानानैबाबो आं जानो मोजां मोना आरो। जाफेरनाय जायाखै दासिमावबो गोदो ओन्दैयावनो मानोथाय आंङो मोनामनायखौ हाया मोन आरो बे नाफामनि मोनामनाय संबानो बेसे माने गोजान गोदानसिम मोजां फुयो बेखौ मिथिखागौ नोंथांङा आंनिबा बेखौ नो आंङो औ औ बेखौनो आंङो माने मोनामजानोनो हायामोन आरो। बिनि थाखायथ' दासिमबो नाफामनाय बुस्थुखौ आं जाफैनाय जाया। रि आरो नोंथां ओ संनोबो रोंङा आरो संनायबो जायाखै। आरो ओ साम' साम'बो माने साम'जों सबायजोंबो संनाय जाफेराखै आरो आंङो नोंथां
माने साम'खौबो आंङो जाया नालायदो बेखौनो आं जे बुस्थुफोरखौ जाया बेखौनो आं संनायबो जाया बिदिनो होनजायो आरो नोंथां। ओ देनांफोराव सोलोंगोन सानदों आरो आं बिमानिफ्राय आम फ्राय साम'फोरखौबो न'आव लाबोफैनायबो जाया बारा माबानायबो जाया गोदो ओन्दैफोरावसो साम' खननाय थांङोमोन जोंङो दाथ सहराव थानाय मानाय बेफोरनि थाखाय ओ साम'फोर खननोनो थांनो बा माबा मोनसे खालामनो थांनो बयबो सम मोना आरो
नंगौ
ओ दस्राफोरखौ होनो बा सबाइजों दाउजोंखौ संफेरबाय आरो आरो अनलाखौबो संफेरबाय संनाया नारजिखौबो संनाय खांबाय आरो मोनसे कम्बिनेसन दङ आंबो बिराद गोथ थाव मोनो आरो अनलायाव नारजि होदेरनाय बेखौ बिराद जानो गो थाव मोनो आरो आङो संनायनि बागै आरो आंनि ओम फेब्रेदखौनो होनजाबाय आरो मैथा ना नै दिन एसे मैथा ना संदों आरो आङो मैथा नाखौ आं बिराद गोथाव मोनो आरो मैथाजों जेखुनु बुस्थुखौ खौनो हो आं मैथा बिराद मोजां मोनो आरो ना नोंथाङा ओमफ्राय आं होननो थाङोबाथ' मानि दानि जुगाव खालि हिनजाव माहारि फोरनिल' नङा आरो ना स संनाय बुस्थुआ जों साफ्रोमबो मानसिया जायो लोङो थायो आ रोना थ' हो हौवाफोराबो होन हिनजावफोराबो होन बयबो सोलोंनांगौ दोरखारसै आरो बे बुस्थुखौ मानो ना हौवाफोरा गोजान गोजान जायगायाव फरायनो थाङो मानो थाङो बिसोर सोर संनानै होनो बिसोरनो बिसोर गावसोरबो माने सोलोंनांगौ समा ओ सफैबाय बेबायदि मोनो आरोना आङो ओ जोंबो दाना जोंबो दाना हिनजावफोराबो माने न'नि थाखायनो न'खराव फैसा एसे बांथों होननानै जोङो मानि मावनो बा माबा मोनसे खामानि मावनो होननानै ओंखारलाङो आरोना एखमबा समाव जों लोमजायोबो एखमबा समाव जों सोलाबा जायो बेफोरनि थाखाय जों संनो हाया बेफोरबायदि सम फैयो आरो बेफोरबायदि समखौ नायनानै एखमबा-एखमबानि थाखाय सोलोंनांगौआ गाहोम खोथा आरो ना मानोना जानाय बुस्थुआ सुबुं माहारिनो बयबो जाजोबो बिदि नङाना सोरबा सासेया जायो सोरबा सासेया था जायाला बिदिनो थायो बेखायनो सोलोंनांगौ जायहा गो सो गैथारा बिसोरखौ बुंनांगौ जेबो माबा गैला आरो खिन्थु जायफोरा जेबो उसुबिदा गैया रोबो सोनो हासिगोन मानोना
नायालाय ओं रोंनायालाय औ रोंनायालाय माने बयबो रोंनांगौ आरो
औ औ
हिनजावफोरनियाव गोलैयो होननानै बुंनांसिगोन आरो संनाय- खावनाया ओंखाम संग्रा न'आ हिनजावफोरनि होननानै बुंनांसिगोन आरो थ' बयबो रोंनांगौ दाना बयबो इन्दिपेन्डेन्ट नालाय हिनजाव जा हौवा जा गावब गाव आन्थाखौ बयबो खामायखायो इन्दि पेनडेन्ट जानो लुबैयो बयबो थ' बिनि थाखाय खायनो सोरबा सोलाबगोन मालाबा बा सोरबा सोलाबा बेफोरनि गेजेराव माने संनाय-खावनायखौबो बो रोंनांगौ नोंथां बुंनाया सैथोआनो
औ औ
औ।
दा नोंथाङा मा मा ओंख्रिफोरखौ संनो मोजां मोनो आरो ना माने गोरलै सानो जेखौ
ओं गोरलै होनबाथ' आंहा एखे ओ जेनेबा आं सबाय साम' अनला इफोरखौ आं एसेबो गोरलै मोनथारा अनलाखौबो थ' बेसे गोलाव प्रसेस दङ जोंना अनलायाबो अन गुन्दै खालाम दे बेफोरनि उनावसो सं।
उम
ओमफाय आंना गोरलै गोरलै होनबाथाय बे नोंथांङासो बुंलांनाय मैथाजोंना आरो आं नाफाम बाथोनखौ खिन्थु आं मोजां मोनो ओमफाय नाबाम बाथोनखौ आं गोरलैबो मोनो संनो।
औ औ।
फाम बाथोनखौ बांसिननो खारैजों सङो आर ना खायफाया थावजोंबो जायो आं थावजों गोथाव मोना आङो खारैजों बांसिन गोथाव मोनो आं बेखौ गोरलै मोनो आं गाव गोथाव मोनो नालाय गोरलै मोनो। जाहैबाय आरो फाय बिदिनो माखासे ओंख्रि फिसा फिसा जेनेबा फ्रायफोर इदिनो ओ लाफा मैद्रु बेफोरखौबो आङो गोथाव मोनो। बा संनो इजि मोनो। ओ ओमफाय फाथो फाजा आरो इदिनो अमा बेदर भाजा बेफोरबायदि आङो ओंख्रिफोरखौ संनो गोरलै मोनो आरो अमा बेदर भाजा बा इफोरखौ साव ओस सावनानै ड्राय फ्राय माने एवनानै जानाय बेफोरबायदि।
औ औ।
आङो सबाय साम' इफोरखौ मोजां मोनखाया आरो माने माबानो संनो।
अ औ।
होमबाबो जानो गोथाव मोनो।
औ औ मोजां मोजां। ओ नोंथां बुंनाय बायदि आंबो माने फ्राइ एवनो मोजां मोनो आरो ना। जानो गोथाव मोनो जे। नङा होमबा नोंथां? ओ अमा अमा फ्राय होनो दाउ फ्राय होन ना फ्राय होन जानो गोथाव मोनो ना एसे। ख्रुम ख्रुम अरनोबो गोथाव मोनलायलाङो आरो सावनाय सावनायखौ थ माने खाजि जानो बिराद गोथावसै होनजायो। ओरैनो जास जिरायनानै थाबाय थाबाय सावबाय थादो ओमफ्राय जास ओरैनो बानलु सामब्राम लगायदो जादो आरो ओंखामजों गुदुं गुदुंनो।
ओं ने गोजां बोथोराव मोजांसिन होनना बुंनांसिगोन ना नोंथां।
औ औ औ निउ इयार फोराव आरामनो औ।
दा नोंथाङा जेरै बुंदों अनलाखौ संनो मोजां मोना आहा संनो मोजां मोनो आरो अनला थ माने जोंनाथ' ओरै टाउनावथ मानि वालफोराव देनाङा नालायथो आङो ओरैनो दसेल सोमनानै मिक्साराव लगायनानै बिखौ गुन्दै बानायनानै बेहाय दै लगायनानैल होयो आरो ना आमफ्राय बेदर एवनाय बायदिथ' ओरैनो एवबाय बेदरखौबा आं एखमबा आलुजोंबो संनानै जायो आरो ना। मिरामि जानो गोसोबा थ' आलु अनला संनानै जायो। औ बिदिनो ओरैनो देबाय संबाय ओंखायनो आं बेखौ दै होना माने जास्ट नेबाय थानांगौ नालायथो ओंखायनो बारा माबाबो मोनलाय लाङा गसंफानांबाय थानाङा दालायदो एखमबा खालि गिनांगौ खोथायानो जाहैबाय आं फास बानाय आंनियाव माबोरै बानायदों आंना सिथर सिथर जाजा जोबदों संनो रोङिनि।
औ मोनसे लाथाखायो ओं ओं। माने बेहाय इदि लाथा खायिनि थाखाय दैजों गलायनानै होनांगौ आरो डायरेक्ट ग्रेन्डाराव नोङो दै होखानानैबो उनजायो गोरान खालामनानैबो उनजायो। नों दै होखाना उनबा बै खेसे बा गोरान खालामनानै मोनबाबो दै गलायफिननानै लुबाथाय माने बेबायदि स्टरा थाया आरो अनलाखौ माने बेबायदि सिथर थायैनि थाखाय खायफाया सायो आरो सागंजों थ अनला ओं ख्रिखौ जोंनि बर'फोरा साया लासिनो सङो नोंथां। बेनि ओं। सालाय सानांगौ होननाया माने जोंना गोदोनिफ्रायनो अनला ओंख्रिया साजाखाया आरो जेनेबा सबायफोरखौ जों साना सङो। ओमफ्राय दालिफोरखौ साजायो मालाबा ओमफाय अनलाखौ जोङो सा साया आरो बर'फोरा होमबाबो दाना आरो खायफाया रोङिनि थाखाय इदि सायो ओमफ्राय बेखौ दैजों गलायना होबानो लाथााखाया आरो दिनै आङो अनला ओंख्रिखौनो संदों अनला बे अनलाजों दाउ बेदर ओमफ्राय आंना लाथा खायाखै।
औ औ रोंखाबाय ना बेफोरखौलाय मानोथो लाथा खाबावनो।
औ औ नंगौ।
बेफोरनसै आरो माने एफा एनै गिनो ओंखारो एखमबा अनला सङोबा खिन्थु गोथाव मोनो जे ओमफ्राय दस्रा ओंख्रि संनायनिफ्राय गोरलैसिन मोनलाय लाङो आरो आरो एखमबा आलु जहल संनोबो बालायलाङो आरो आङो बेखौ थुग्लिनांगौनि थाखाय। ओनो आखाइ रुबायजोबो आंना।
नंगौ औ जों साग्लिनानै होजायो।
औ औ आं माने एकदमबो गथा गथा थाबाथाय आं सुखुवा नालायथो आं थुग्लिजोबो आरो। ओंखायनो आखाइया बोलो नांसिनगौ बायदि जायोनाथो।
नोंगौ
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा मा-माबाफोर फोरमायबावनो सानदों नामा?
ओ बेनोसैमोन जोंनि जेनेबा संनाय खावनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंना गोबां ओंख्रि दङ जोङो मख'जोबनो हाया जों गासैखौबो बांसिनानो जाजोबो होनना बुंनांगोन गासै ओंख्रिखौनो जों बर'फोरा। जोंनि बेयाव बेयाव माने संनाय खावनायाव जों जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौल' सावरायनाय जाबाय आरो। जोंना समाबो जाबाय नालाय नोंथां।
उम उम
आङो जेबो बुंथ'ला बेखिनियावनो रायलायनायखौ दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथां जागोन दे गोजोनथों।
औ गोजोनथों।